औ
हेलौ
औ खोनादों ना
औ खोनादो
औ होनबा जोंहा दानाय लुनायनि बागै लायनसै ना
औ
औ उम दानाय लुनायनि बागै मा माखो मिन्थियो नोङो जेनेबा दख'ना दानायाव आगर दख'नानि आगर
औ दानाय आगरफोरखौथ मिन्थियोआनो दिनो मा मा होनो फारौ मेगन ओमफ्राय आरो खांखिखला आगर गर माहोनो गर बेफोर बायदिआगरनि मुं दं
औ औ ओम
आरो दंबावो आगरनि मुं
औ औ औ हाजो आगर नोंथाङाबो दानाय लुनायाव बाहागो लायो नामा?
औ लायो लानायाथ
औ ओरैनो जोंनाथ लुनाय होनबाथाय जेनेबा इन्दि जेनेबा फिथोबनिफ्राय खुन्दुं बानायनाय बेखौनो लुनाय होननाय नङा होमबा
औ
ओमफ्रायो आ जोंना जि दानायावहाय इसान दानायावहाय गोबां आगजुनि गोनांथि जायोना। सोंजेननायनिफ्रायनो जेनेबा थार, गनसि माखु सालखुन्था बायदि-बायदि गोबां नांगौना खायनो था खाय। रासो
रासो नांगौ
औ-औ-औ गन्सि औ-औ बालेब आरो खुन्थाफोरनि नामाथ आंथ मबेबा-मबेबा नामखौ मिथिजोबबावासो
साल खुन्थायाथ थंब्रै नांगौ
औ-औ जेनेबा जे इसा-इसान सोंनाय समाव माखासे बुहुद फिसा-फिसा माबा नांगौ ना
औ गनसि नांगौ गन आरो गथाबबो नांगौ जायो ओ बबिनबो होनो बेखौ ओ
आरो खुन्दुं सानो थाखाय खुन्दुं साग्रा बे मुस्रा
औ मुस्रा देन थेर सोरखि दांगोनाथा
औ बेफोरखौ नांजोबो
ओरैनो नोंथांमोनहाबो नआवहाय बिदि दायो नामा जेनेबा सि
औ दायोमोन दा गैथवा अब्लाबो। बे नवाव दादोंमोन आरो। दा बेसममाव गैथआ।
औ ओ जे-जेनेबा दा ओ सादा-सादा खुन्दुंखौहाय जेनेबा मायदि होयोना नोंथाङा बिनिबागै बुंनो हागोन नामा?
माइदि अ माइदि होनायाबोथ मायन माइरंखौ माने बे सालिखनानैदि माबा इंखुर थायोना। इंखुरजोंबो होजायो आरोना। एंखुरखौबो होयोनो ओमफाय मानानै माहोनो। रुनानै। खुन्दुङाव फुनलानानैआरो ना बेखौ मोज जोंनि आखायजों फुनला जोबनांगौआरो खुन्दुङाव। अमफाय आरो फुनलाखांनानै बेखौ दास्रिनानै सान्दुंङाव फोराननांगौ आरो बेलथाय बेलथाय। फोराननांगौ रानजासे।
औ ओह जेब्ला माबाखौ फुन ओह जेब्ला एंखुरआव सोमनानै जेनेबा फुनलानानै माबायो अब्ला बेखौ खनसेबाव थुनफिननांगौना?
औ बै माखासे बे माबाखौबो थुनोआरो बे आलुवा खुन्दुंखौ।
औ औ बेखौ थुनोना ओमफ्राय ओरैनो जेब्ला सोमस्रोनायहोनो बेखौ थुनाना औ फाखुवाफोरखौ जेनेबा
ओह सोमस्रयो बा थुनाआरो। ओ इखो थुनाआरो।
औ उम
खुन्दुंखौसो मानि गिसियावनो साफिनो आरो बै उम सारालानानै बेखौहाय सोरखिनि महर बे दाङानाथायाव सायोआरोना। बे फिसा खामसिगोन माबायाव मा होनो सोर थुनजानाय बायदि दाङा नाथायावहाय साबफिनो आरो।
औ खुन्दुंआबोथ' गोबां रो खोमनि दंना जेरै सादा, फाखुवा लरेक्स, मास रायस बायदि बायदि दं ना गोबां रोखोमनि फलेस्टार औ ओमफ्राय बे खुन्दुं लायै खुन्दुं जिफोराबो जायो नङा होनबा? माखासे जिया गरम जायो माखासे जिया थान्दा जायो गाननो थाखाय मोजां जायो
भलेस्टारफोराबो गाननो हाय माने मोजां जाया। ओ माने जोरो आरो बियो गोबाव थाङो। गोबाव गानजायो ना थे गरमावहाय गाननो हाया आरोबा गरम जायो।
सादा सादा फाखुवा बिसोरो मोजां जायो नङा होनबा थान्दा जायोना गाननो सादा फाखुवाफोरा औ। औ इन्दिबायाबो गाननो मोजां जायो आथिखालावथ' इन्दि बिदि फिथोबनिफ्राय इन्दि लुनाय लुनानै दानायफोरखौहाय गोबां खम नुसै नङा होनबा?
औ गोदोनि समावसो बांसिन लुयोमोन। आथिखालावथ' खम नुयो आरो होमबाबो दा बो दङ। दानाय इन्दि लुयै लुयै दानाय औ सोरबा सोरबा आखाइजोंनो लुनानै दायो दाबो।
औ औ।
मेसिनावबो आथिखालावथ' मेसिनाव होनानै लुयो आरोना।
औ जोंनिखिजाय बेबायदि आखाइजों लुनाया गोबां खम जालांबाय नुलानो फ्रायानो नुला आथिखालावथ' खालि मिसि सिङानो ओंखारजोबसै। आरो दाथ' सोंनायनि बेलायावबो मिसिन ओंखारसै नङा होनबा?
औ सिगाङावथ' सोंनो थाखाय गोलाव गोलाव लामा
लामा औ।
इदिनो सिलाफ्राव सोङोमोन। आथिखालाव बै मा द्राम ना मा होनो बे फोराव सोंनाय नुयो।
औ सिगाङावथ'
दानिया जायगाबो माने गैलाना बेबायदि एभेलेबेल आरो गोदोनि बाय दि माने इदिनो गांब्रै गांबा दसखानल' सोङाना जिफोर थ' आथिखालाव बुरजा बुरजा बिसखान थ्रिस बेफोरबायदि बुरजा लानाय थाखाय बेफोरबायदि जायगा गैयिनि थाखाय बिदि बानायबाय आरोना?
औ गोदोनि समाव जि सोंबाना ओ ज' ज' नङामोन होनबा? जेनबा थोरनाय समावहाय न' खा खाथिनि बा गामिनि सोरबा फैनानै ज' ज' आराम इन्ट्रेस्ट थोरोमोन ना? ज' ज' जायोमोन आरोखि ना?
हेफाजाब होफैलायोमोन आरो।
गावबा गाव हेफाजाब होलायनाय बेफोरबायदिया दङमोन आरो।
नोंबो फैबा नोंनावबो थांफिननाय बेफोरबायदि मोनोमोन आरोना ओ जमा जमा खाननाय थोरनाय ओम औ। दानिया गावबागाव मुखुब जायोसै आरो ना। बेफोरबायदि जमा जमा जिरायनाय बा खामानि मावलायनाय बेफोरबायदि गैलिया
ओम, नोंथाङा बे जेनेबा जि दानाय जि माबानाय बेफार फालांगिनि जेनेबा मुलाम्फानि बागै बेखेवनो हागोन नामा जेनेबा खोन्थानो हागोन नामा आंनो?
ओम, मुलाम्फाखौथ' बेफोरबायदि बेफार फालांगिथ' मावाखैना मावफेराखै आरो ना होमबाबो एसे एनै मिथियोना
औ माने आथि खालावथ' ससियेल मिडियाव नुसै गोबांनो दख'नानि जेनेबा दख'ना फाननाय जोमग्रा फाननाय बेबाय दि नुसै नङा होनबा?
औ।
बिसोरो बांसिनानो मिसिङाव दानायसो ओंखारसैना आथिख
औ आथिखालाव मेसिनाव दानायानो बांसिन ओंखारसै। नआव दानाय जिफोरखौ दायो माने बेसेनाबो बारा जाबाय।
औ खस्थबो औ औ आरो खम नुनो मोनसै आरोना जेनेबा दानियाहाय न'आव दानायनि बेसेनाबो बांबाय आरो खाय से जेरा गोरिब न'खरनि बिसोरो बेबायदिखौ दामि दामिनखौ बायनानै गाननो हाला नालाय मिसिङाव दानायखौनो खम बेसेनाव जायखौ मोनो बेखौनो गाननांगौ जायोना? औ
दानाय लुनायबो टाइम नांगौ जायो नालाय टाइमबो थोला। बेनिखायनो
औ औ आथिखालाव बयबो मुखुब जासैना ओंखायनो टाइमखौबो होनो हाला औ उम।
गाबागावनो गाननानै दाय माबा मा होनो दानानै गानोमोन ना? मानि बे समाव मानसि फ्राबो खम मोनना। आथिखालाव सुबुंअन्जिमाया बांबायना? बेफोरनि थाखाय आखाइजों दानायफ्रा थोला बेनिथा खायनो मेसिननि बाहायथिया फैबाय आरो।
ना आथिखालाव आरो बयबो सुबुङानो दाजोबा नालाय गावब गाव खामानि आलादा खामानियाव मुखुब थायो। बेखायनो दा दानायाबो आखाइजों दानायाव खम जालांबाय। ओमफ्राय मिसिंनि आथिखालाव मिसिंनि दखना गानग्रा जोमग्रा बायदिसिनाया बांनो हमबाय। आथिखालाव बेखौनो बांसिन बाहायसै आरो।
माथो गोदोना दखनाफोरखौ दानानै गानोमोन? ना आरनाइफोरखौबो दायोमोन?
औ औ गोदोनि समावथ' बुङोमोन जेनेबा आरनाइफोरखौ दायो जेनेबा आरो गोदोनि राजा रानिनि समाव खोनायोमोन ना जेनेबा हरसेनि समावनो दानानै, सोंनानै, थुननानै राजानो गानहो हरबा दावखायाव देरहालायो होननानै।
औ खोनाबोदो।
औ बिदि
दाबो आरनाइखौ माने बेसेन होयो आरोना जों।
औ औ
सेन होबोदों बिद दिनो थाङोबा माने बाहेरायाव ओंखारलामोबा दावहायाव थाङोबा आरनाइ खो गानहो हरबाय ना आथिखालावबोथ गिदिर गोलावफोरखौ मान होनाय बेफोरबायदि दंसै आरो ना जोंनि आरनाइ जों जों मा मान होनो हायो आरो। जोंनि बेसेन गोसा आरो बे आरनाया
औ ओरैनो नोंथांमोननिथिंजाय दा बे आखाइजों दानाय लुनाया माबायदि सोलियो खम जालांबाय ना दासिम सिमबो दङ।
थ खमानो गैस्रायानो गामियावबो दा जि दानाय नायनो लुबैबाबो मोनानोसै आरो।
औ।
खिथालानो होननानै बुंजायो आरो।
औ। जोंनिथिंजाय दासिमबो एसे एसे नुनो मोनो। आखाइजों जि दानाय गामियाव दायो खिन्थु बे खुन्दुं लुनानै दानाय बेफोरबायदिया गैला आरो ना
औ।
गोमालांबाय।
जों दा बेफोरबायदिखौ रोंलाबोना मायदि लुयो नुवासैबो गोदोनि बोरैफ्रासो
औ आबै मोनहासो दायोमोन ना औ। दा जोङो खायसे खायसे आगजुफोरखौनो मिनथिला आरो माबायदि खालामो माबाय थि मायो बेफोरखौबो जों नुबोनाय जायाखैसै गोमाबोनो हमबाय बेयावनो जोंबो थालांबाय दा रोंला बेबायदि जालांबाय
खुन्दुं लुग्राखौ मिन मा होनो मिथियो नोङो?
ओहो।
ओ बै फगाइ ना मा होनो बि
औ।
भगायबो होनो नो मा मा बि नाम दंसयो। ओरैनोथ थावख्रि लुग्राखोट थावख्रि बि होनो ना आरो बेखौ ओ पगायबो होनो नो माखासे मुंफोर दं आर जों दा मु-मुंनि जिनिसा मा बायदि बा बुस्थुआ माबाय दि बिफोरबो होनबाबो जोङो मिथिनाय नंला बुंनोबो रोङला आरो
जिनिसखौ नुबोआसैनो जेराव मेग गनजोंबो औ
खिफोरखौलसो
औ गोदोनि आगजुफोराथ आथि खालाव गोमा जेन दा जेनेबा गोमालांबाय आरो गोदो बुङोमोन जे ओ दाथ जेनेबा खालारसो होयो ना खुन्दुंआवहाय बे खौबो मिसिंनि गेजेरजोंसो जायो नाथाय गोदोनि समावथ हाग्रा बिलाइ दंफांनि बिलाइ बि बार रोदा फिथाइ बेफोरजोंनो गावनि निजा आखाइजोंनो बानायनानै कालार होयोमोननो बेबायदि खोनाबोदों आरोना जोङो नाथाय आथिखालावथ' जों बिदि नुवाखै
ओ
आरो आथिखालाव बेबायदिया गोमानोबो हमबाय गोमाबोबाय
ओ खोनादो
औ खोनादों
अह दे
दे होमबालाय बिदिबा नोंथां।